औ खोनादों नोंथां जोङो टपिकखौ मानै सायाव रायज्लायनो होनदों
आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि बागै आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि बागै रायलायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां ओ अब्ला एसे ओ ओ रायज्लायग्रोसै दे नोंथाङा एसे बेखेवना होग्रो औ
थ' सान फैसा बिलो बिलो मा ना बिफां लाइफांजों बुंफबनाय मिथिंगायारि नुथायावबो आसामा समायना बेखौनो सा सानजा भारताव आसामखौनो मिथिंगा नि रानि होननानै बुंनाय जायो। नो मुंदांखामोन
औ
दोहोन होननानै बुंब्लाथाय हाग्रानि दोहोनाव आसामनि बिखायाव सानथ्र'हायि माने बेसेन गोसा दंफांफोर मोननाय द' मोननाय जायो। जेरैबायदि साल सिगुन खैरो गाम्बारि बायदिखौ मोननाय जायो आरो ना ओ बेफोर खौ ओ जेरै औवा बेफोरखौ न' लुनायाव बाहायनाय जायो रेलगारिनि सिलभार बायदि दालां लुनायाव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां‌अ ओमफाय साल बिफांनि फफ्रायबो बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेनिफ्राय सोमलि बिफांखौ सरायनि बाक्सि बानायनाय बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां। बो बायदि बाहायनाय जायो औवाखौ आरो बायदिसिना हाइजें बानायनाय बायदिसिना मोसा बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां जेरैबायदि जेखाय खबाइ ओ संग्राय सानै बायदिफोरखौहाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय आरो खनिनि दिहुन ओमबा आ सामाव ओ आसामाव जिब जुनारनि दोहोनबो दङ नोंथां जेरैबायदि ओ, काजिरङाया ओ गं थ'से गान्दानि थाखाय मुंदांखा गासै बुुहुमावनो बेबायदिनो आसा सामाव बायदिसिना ओ जुनाब जिब जुनारफोर मोननाय जायो आरोना नोंथां। जेरैबायदि गराइ मैदेर मोसा लख्रा अमा गान्दा बायदिखौ मोननाय जायो आरो ना। नोंथां ओ आरो दाउफोरनि मादाव दाउराय दाउ दावमासा बाथ' धने दावमैना बायदिखौ मोन जायो आरो ना नोंथां गान्दा मोसा आरो बि आसामनि बेसेन होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां आरो आसामाव रबाद आबाद खालामनानैबो बायदिसिना फैसा मोनै खाबु दिहु नाय नोंथां ओमफाय दैनि दोहोन होननानै बुङोबा दैया गोबां आसामाव गोबां दैमा दै साफोर दङ आरोना नोंथां ओ आसामनि दैमा दैसा बायदिसिना नाफोर मोननाय जायो आरो ना नोंथां जेरै मागुर सिंगि थुरि बोथिया लि बायदिसिना नाफोरखौ मोननाय जायो आरो ना नोंथां। आरो ओ, आसामनि दैमा दैसानिफ्राय दैमा दैसा साफोरखौ ओ थेनानै माबा बान्दो खालामनानै मोब्लिब गोहो बो दिहनो हायो आरो ना नोंथां। ओमफाय आरो खनिनि दोहोन होननानै बुंबा आसामाव
ओ नों हेलौ हेलौ ओ मोजां खोना फैयाखै नोंथां। हेल' हेलौ ओ नेटनि इसु नामा नोंथां हेल' एसे ओ खोनाफैयासै भयसखौ माने हेल'
खोनादोना नोंथां?
औ खोनाफिनबाय दे औ खोनायाखैमोन नेटनि इसु आंनिया
आरो आसामनि बिखायाव गोसानानै थानाय दोहोनफोरखौ मोजाङै ओ बाहायो अब्ला रांखान्थियारि जौगानायाव मदद
ओ औ खोनादों दे। नेटनि एसे इसु खोमा नोंथां एसे अबेबा ससेयाव खोनादों अबा ससेयाव खोनाखै बिदि जादों आरो। हेल' खोना नोंथां? औ नै खोनालायबाय औ। एसे ओ नेटनि इसु प्रब्लेम खोमा नोंथां। ओ अबेबा खन्द'खौ खोना खोनादों अबेबा खन्द'खौ खोनायाखै नोंथां हेल'
खोनादों ना नोंथां?
औ दासो खोनालायबाय नै एसे नेटनि प्रब्लेम खोमा हेल'
खोनाया माथो नोंथां नोंथां नोंथांनिखौ
औ ने-नेटनि इसु खोमा नोंथां। खो खोनाफिनबाय दे। खोनाफिनबाय हेल' औ। नेतनि इसु खोमा नोंथां। खोनायासै दा दाबो जालायबाय नै ओ दो दे बुंलाय नोंथाङा।
औ।
एसे भइसनि प्रब्लेम जालायबाय नेटनि इसु खोमा नोंथां। एसे बोरैबा एखनबा माबा खोनांगासिनो दङ लासै लासै खोनासिनो दं एखनबा आरो खोनाया बिदि जासो दङ आरो।
आंथ मोजां खोनांदों नोंथां।
औ आं खोनाफैयाखै मानोबा देलाय बुंलाय नोंथां।
ओ आसामनि बिखायावबो गोसारनानै थानाय दोहोनफोरखौ मोजाङै बाहायनो हायोब्ला आसाम आसाम रांखान्थियारि जौगानायाव मदद जागोन आरो ना नोंथाङा लोगोसे हान्था मेलानि राहा फोरखौ गोदानै लुनानै होयोब्ला आसामाव गोबां ओ मदद जागोन आरो ना नोंथां। आरो आसामनि आसाम सरकारा सोलोंथाइ मोननाय खामानि गैयै सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो नांगौ बायदि सोलोंथाइ होनो हागोन आरो ना नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
अ।
ओ
बिदिनो आसामाव बायदिसिना दोहोन दोहोननि थाखाय मुंदांखा आरोना नोंथां।
औ। हेल'
अ।
औ खोनादों औ खोनादों। नोंथाङा गाज्रि मोनाबा टपिकखौ सोलायनो नामा एसे माने बारा इयाव माने आंना कलेज आं खम दं माने नोंथाङा गाज्रि मोनाबा खौ ओरैनो रायलाय जागोन आरो औ आंनि बादिब्ला आंनि बादिब्ला ओ टपिकखौ सोलनानै आथिखालनि नै बर' हारि नि ओ कालसारनि बागै ओ रायज्लायनो आखाइायाव लाजायो जों दा स' नोंथाङा बर' हारिनि कालसार कालसारनि ओ बा बागै माबायदि सानो एसे बेखेवना होब्ला मोजां जागौमोन
औ
हो
हारिनि बागै इयो ना दे निमाहा हो ओ ओरैनो जेनेबा ओ जोंनि ओ माबानि बागैबो रायलायजायो दा मिथिंखानि जेराव बिदुंङा बांगासिनो दं जोंनि आबहावानि बिदुं बांनायनि जाहोनफोरखौबो रायलाय जायो जोङो मानो जे यै माल बिदि जेंनायाव मानो जों गोलैनांदों बे माबायाव मा होनो बिदुङा बांसिन जागासिनो दं दा जायखौ जोङो मिथिना मोनदों बेनि बागै एसे बेखेवना हबानो जाबाय नोंथांआ
बाहायनाय आबाद आबाद फोथाराव बायदिसिना रसिनारि हासार सा्क्ष्औझं बाहायनाय जों रासायनारि हासार
औ औ
बारमण्लाव थानाय अजुन देसनि बिबाङाओर अजुन देस
औ
बेनिखायनो आसामनि बिदुं बांनाय जादों आरो ना आसाम ल' नङा भारतआवनो बायदि कान्ट्रियावनो ज जादों आर ना
आंनि बादिब्लाबो आरोना आंनि आंनि अपिनियनखो एसे बेखेवना खिन्थानि आंङो बुहुमाव अ बिदुंआ गरमा मानिथाखाय यानि थि आंनि आंनि बादिब्ला जेराव मानसिफोरा आथिखालाव दंफां लाइफां मिथिंगाखौ खहा खालामगासिनो दङो जेराव दंफां लाइफां दानगासिनो दङो ओमफ्रायो ओ ओ जेराव मानसिफोरा ओ प्लास टिक इउस खालामो आथिखालनि जुगाव प्लास्टिक पलिथिन नङाबानो आथिखालनि जुग गाव मानसिफोरा ओ थांना थानो हायैबादि जाना दङो ओ बेनि थाखायबो मोनसे ओ गोदोर जेंना जाना दङो। बुहुमनि ओ बिदुं बांनायाव ओ जाय बुस्थ थुखौ ओ जोङो दा ओ बोखानो हाला ओ बेनि थाखायनो जोङो बिदुंखौ अ बिनि थाखायनो खहा जादों जोंहा मिथिंगायारि याव आमफाय ओ आथिखालाव नुनो मोनो जेरावबो ओ ओम दंफां लाइफांखौ दाननानै ओ न' बां लुनायखौ नुनो मोनो ओ थाखायनो ओ आंनि बादिब्ला ओ आबहावायाव जोंनि बुहुमाव ओ गर'मा बांगासिनो दं आरो। ओमफायो ओ नायनो थाङोब्ला ओ सुबुंफोरा ओ न' बां ओ टाउन जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ सुबुंफोरा बांसिन ओ जेराव टाउन बेयाव थायो ओमफाय न' बां लुयो ओमफाय दंफां आरिखौ दानो नालाय ओ गर'म गर'मा बांसिन बेफोरनिफ्राय मोनो कारन ओ बिफाङासो ओ अक्सिजेन हेगारनानै ओ जेनेबा थान्दा खालामोमोन जायगाखौ। बाट आथिखालाव नुनो मोनो बांसिनानो दंफांखौ दाननानै ओ आथिखालाव ओ ओ न' बां लुनो हमदों मानसिफोरा बेनि‌ ओ बेनि जाहोनावनो ओ बिदुंफोरा बांनो हमदों आरो आरो आरो आरो गुबुनखौ बुङोब्ला ओ दा आथिखालाव ओ फेक्ट्रि लुदों गोदोर गोदोर। ओ दारिमिन ओ बायदिफोर लुगासिनो दङो बेफोरनि थाखायबो ओ ओ बिनि ओ ओ गारजि
बिफांखौ दानफायनानै माने गाज्रि उखुन्दै आरो बिफां लाइफां बिफांखौ दानफायनानै बानायनायनि थाखाय बिदि बुहुमारि दुंथाया ना नोंथां आरो हाजो एरियानि हाखौ ओ बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बेयावहा न' लुनायाबो बेबायदिनो बुहुमारि दुंथायाव गोलैयो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां दे अब्ला ओ टाइमाबो एसे बारबाय जोंनिया। बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ दे औ।
दे नोंथां।